औ ओ खोनादो नोंथां खोनादों।
औ नोंथांनाव फन हरनाय औ। नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नों थांजों दसे सम सावरायनो फन हरदों। नोंथां जों बर'फ फोरा मा मा फोरबोआव जोङो मा मा दामजु जों माबादि दामजु लानानै जों रंजायोो बाजायो बबे बबे फोरबोआव आं नोंथांनो बेखौ नोंथांजों बेखौ सावरायनो नोंथांनाव कल खालामदों आरो नोंथां। होमबा जों बर'फ्रा मा मा दामजु लानानै जोङो फोरबोफ्राव रंजायो एबा हाबा हुखाफ्राव जोङो रंजायो। आं नोंथांनो बेफोरखौ एसे फोरमायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां फोरमाय जागोन दे।
गिबियावनो जोंहा बर'नि माखासे दोरोङारि गनायथि मोननाय एबा जि आइ टेक मोननाय जोंहा माखासे दामजुफोर दं नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो बि फोरखौ आङो नोंथांनि सिगाङावनो फोरमायग्रोनोसै। जेरै खाम, सिफुं सेरजा, जथा, गंगोना, सेरजा आरो बिदिनो गरखा आरो जोंहा बेजों लोगोसे माखासे आरो गुबुन गुबुन दामजु थाबावबाय जों बर'फना जेरै हारमुनियाम बायदिफोरखौ जों बर'फ्रा दामो आरो नोंथां। जों बेफोरखौ जोङो मानिफ्राय मानि फ्राय मोनो होनब्ला आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै। गिबियावनो जोंहा सिफुं होनना बुङोब्ला बेबोथ' मोनसे बर'निनो दोरोङारि गनायथिनाय दामजु जाबायना नोंथां। जोङो सिफुंखौ गिबियावनो जोङो औवाजोंनिफ्राय बानायो आरो औवाजों औवानिफ्राय मोनो आरो नोंथां जोंङो। जेरै जों बे सिफुंखौ औवा थेरे एबा औवा गुब बै बिनिफ्राय बानायो जोङो औवाखौ ओ दाननानै लायनानै जोङो बेखौ मोजांनो अराव सावै सावै जों बेखौ गोरान खालामनानै जोङो बिनि बेखौ बानायो आरो नोंथां। सिफुंनि गुदुङा जोंहा खंबा थायो आरो नोंथां जेरै बेखौ जोङो खंबा होननानै सिफुंनि गुदुंखौ मोनथिनाय जायो आरो नोंथां आरो जों सि फुंखौ बेजोंनो औवानिफ्राय मोननाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा बेजों लोगोसे औवानि फ्राय मोनबावो होनबा जोंहा जेरै गंगोना बेबोथ' मोनसे बर'नि दोरोङारि गनायथिनिफ्राय दामजु जेरै गंगनायाबो मोनसे औवानिफ्राय मोननाय दामजु जाबाय जों बेखौबो औवाजों बानायो। औवाखौ जों सिनखावनानै बेखौ बानायो आरो नोंथां जों बेखौ औवा गुबै फोरनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेजोंनो दंबावो जोंहा जेरै गरखा बैसागु मोसानायाव दामग्रा जोङो बेखौबो जेरै औवानिफ्राय मोनो आरो नोंथां। औवा गुबैफोरनिफ्राय जोङो बेखौ बानायनायन नुनो मोनो। जों बेफोरखौनो औवानिफ्राय मोननाय बेफोर दामजुजोंनो जोङो बर'फ्रा रंजायो बाजायो जेरै बैसागु फोरबो
औ।
खेराइ फोरबो दमासि एबा मागो अबेबा मोनसे सोरनिबा हाख हाबा हुखा बेफोराव आरो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङो दंबाव जेरै खाम खामा जेरै दंफांनिफ्राय मोनो आरो नोंथां जों बेखौ दंफां बानायनाय जायो जेरै जों आथिखालाव बांसिनै जों गाम्बारि दंफां बिनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो बे बेखौ मोजांनो थुख्रासेेर दानख'नानै जोङो बिनि बिगुर एबा जों बेखौ सोयै सोयै जों बेखौ गुदुं बानायनानै सिङाव हासुं बानाय नानै जोङो बेखौ बानायो आरो नोंथां जेरै आरो बेयावनो जोंहा माखासे माखासे बिगुरफोर होनाय जायो आरो नोंथां जेरै बोरमा बिगुरनो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बिगुर होनानै जों बेखौ मोजां ओ बानायनानै जोङो बेखौ दामो आरो बेबो मोनसे बर'नि दोरोङारि गनायथि मोननाय दामजु होननानै जों मिथियो आरोना नोंथां। आरो जाय बिनि उनाव दंबावो जेरै सेरजा सेरजाखौबो जोङो दंफांनिफ्राय मोनो मोनोना नोंथां जों सेरजाखौ बेखौबो दंफांनि बानायो होननानै जों मोनथियो। आरो बेबायदिनो जोङो आरो दंबावो जोंहा जथा खथाखौबो जोंङो बर'फ्रा बानायो जेरै मोनो बेखौबो जोंनि मोनसे दोरोङारि दामजु जथायाबो जों बेफोरखौ बांसिनैनो जों बैसागु रंजानायफ्राव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां जेरै जों खाम सिफुं फुं सेरजा जथा गंगोना गरखा बायदि बायदिखौ आरो जों बेजोंनो लोगोसे खेराइ फोरबो जोंहा बेयावबो माखासे जेरै खाम सिफुं जथा बेखौ बांसिन जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो जेरै बैसोरखौ जोङो माखासे गिदिर गिदिर जेरै बागुरुम्बा मोसानायनो दाउ बारदै सिख्ला मोसानायनो दाउ सिरिलाय मोसानायनो मोसाग्लांनाय मोसानायनो बेफोराव जों बैफोर माखासे दामजुफोरखौ जों दामनायखौ मोन मोनो आरोना नोंथां आरो जों बेबायदिनो जों बर'फोरा जों गोद गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै जों दंफांखौबो मिथिंगानिफ्राय मोनो औवा खौ जों मिथिंगानिफाय मोनो बेफोरबायदि फ्रायसो जों बानायनानै जों दामजु दामो आरो नङा होमबा नोंथां? आ जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखा माखासे आगजु आइला आइजें आयलानिफ्राय जों बानायनानै दामजु दामनानै जों माखासे फोरबोफोराव रंजायो आरो। बिबदिनो हाबा हुखाखौबो जोङो आथिखालाव। खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ जों दामजानाय दामनानै जों रंजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंहा आथिखालाव दंबावो जेरै माखासे इलेक्ट्रनिक मोब्लिबारि सावन जों बेफोरखौबो दामनानै जों माखासे रंजानायफोरखौ खौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेबायाददिनो जा माखासे दोरोङारि दामजु होननानै जों बेफोरखौनो मोनथियो आरो नोंथां ज दामजुफोर होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बे बेफोर जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा जों बे जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ लानानै बैसागु मोसायो एबा दमासि मोसायो बिदिनो बायदि बायदि फोरबोफ्राव जोङो रंजायो सोरखौबा बरायनाय मानायाव आरो नोंथां हबा नोंथांमोननि ओन मा मा दामजुफोरखौ लानानै रंजायो बाजायो मोसायो बेफोरखौ नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होदो ना मा होनो नोंथां आरो जों बर'फ्रा मा मा दामजु बानायो नोंथां?
औ औ अब्ला ओ ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथाङा बर'नि दामजुनि बागै नोंसोरनि ओनसोलथिं माबायदि दामजु बाहायो बेनि बागै नोंथाङा मोजाङैनो गुवारैनो बे फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनि सिम साबायखर बावहरनाय थाबाय अब्ला ओं आङो जोंनि जोंनिथिं जोंनि ओनसोलथिंबो जोंनि एरियाथिंबो माबायदि दामजु बाहायो बबे फोरबोफोराव मा मा फोरबोफ्राव बेफोरबायदि दामजु बाहायनाय जायो आरो मा मा दामजु बाहायो बेनि बिनि बागै नोंथांनो फोरमायनो थाखाय आङो दायो आखायाव लाबाय। अब्ला बेबायदिनो जोंनिथिंबो बर'नि दामजुआलाय आरो बेनोसैनाा खाम जथा सेरजा सिफुं दल फेफा बेफोरबायदिनो गोबां गंगोना सेरजा गोबां बर'नि दामजु जेसेबां दं बे बेफोरखौनो जोंनिथिंबो बाह जा
औ।
जायो।
औ नोंथां।
जेरै थरखा बे थरखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो मोननो हायो गगोनाखौ जों औवानिफ्रायनो मोननो हायो। औवानिफ्रायनो मोननो हायो आरो ना बेबायदिनो जोंनिथिंबो सोरबा सोरबा बिदिनो खायसे खायसे सुबुंफ्रा गोबां सिफुं दामनो गोरों मोजां मोजां सिु सिफुं दामो बबेबा बिया बिया जानाय सोरनिबा हाबा फोरबो बा खेराइ फोरबो बा बैसागु मोसानाय बेफोरबायदियाव गोबां सि सिफुं दामनाय ओं खाम जथा दामनाय बेफोरजों गोबां फ्रिउ फ्रिउ दामनाय
औ नोंथां।
जथाफोरजों गोबां गोमसारहोनायजों गोबां माने बयनिबो गोसोआव रंजानाय लाबोयो आरोना बेबायदिनो बेफोर दामजुफोरा जोंनि बर' समाजनि ओ मोनफा मोनफा ओम नेरसोन आरो ना।
औ नोंथां औ।
ओ गोबां ओ जोंनि खेराइ फोरबोआव बेबायदिनो जोंथिंबो बेबायदिनो दामजुफोर खौ बाहायो बेनो बे खाम खाम जथा सेरजाफोरखौनो बाहायो। आरो लोगोसे सिफुंफोरखौबो जोंथिं बाहायो।
औ।
जोंनि जोंनि ओनसोलफोरथिंजाय ओ सोरबा फोर सोरनिबा न'खरफोराव ओ हाबा बियाफोर जाबा बेफोराव सोरनिबा न'खरा ओ जेरै ओ दानि बिगियान मुगानि बे दामजुफोर बेमफाथि बेफोरबायदि खौ बायनो हायैफ्रा खायसे
औ नोंथां।
खायसे न'खरफोरा जेरै बे सिफुं दामनाय
औ नोंथां।
ग्रुप दोल दोलो जोंथिंजायफोर दङ' बेफोरखौ गोबा लेंहरनाय जायो आरो बिसोरनो रां होनानै बिस् सोरखौ लाबोनानै बे बिया फोरबोफ्राव हाबा फोरबोफ्राव बेफोरखौ दामहोनाय जायो आरो ना। बे सिफुं दामनायजों लोगो से बिसोरो खाम जथा थाफागोन ओ बिबायदिनो बिसोरो ज' ज' ज'यैनो बिबायदिनो बे मोनसे हाबा फोरबोआव खु दामलायबाय आरो गुबुन मोनसे फोरबोआव बेबायदिनो बिसोरो दामलाङो आरो। ओ दा बिफोर बिस फोरनि दामनायजों बयबो बर' आइजोफोरा बा ओ बोराइ बेन्थ' गथ'फोरा बयबो रंजाखांनायजों गोबां मोसानाय मुसुरनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिखिजाय। दा बेबायदिनो बैसागु सम सौफैब्ला बेबायदिनो आरोबाव जोंनिथिंजाय बेबायदिनो थरखा लानानै बर' आइजोफ्रा थरखा औवाजों बानायनाय थरखाखौ ओ बेखौ औवाखौ दाननानै बानायनाय जायो बे थरखाखौ ओ बेबायदिनो बे औवा औवाजों बानायनाय थरखाफोरखौ ओ ओ लानानै मोसा न'खर न'खर मोसानाय दामनायफोर खौ जों नुनो मोनो आरो। बयबो बेखौ दामनायजों आरो लोगोसे ए थरखाजों लोगोसे एव खाम थागोन सिफुं थागोन जथा थागोन बेफोरजों लोगोसे जोंनिथिंबो बेबायदिनो बैसागु फोरबोफ्राव बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो लोगोसे गोबां माबा मोनसे ओ ओ खम ओस बादायलायनाय जानायफ्रावबो बे सिफुं दामनाय सेरजा दामनाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो ओ जोंनि ओनसोलफोरथिं बिदिनो ओ
उम।
माबा माब्ला माबा मोनसे फोरबोफोराव बेबायदिनो सिफुं दामनाय बादायलायनाय बा ओ खाम जथा दामनाय बादायलायनाय बिफोरबायदि जोंनिथिंजाय नुनो मोनो आरो ना। बेबायदिनो बर'नि ओ गोबां सुबुंफ्रा दासिमहालागै बेफोर दामनाय देनायफोरखौ गारनो हायाखै गोबां बि-बिगियान मुगानि जुग जादोंब्लाबो जोंनि जोंनि ओनसोलथिंजाय दासिमहालागै बे हारमुनियाम खाम जथ था सिफुं सेरजाफोरखौ गारनो हायाखै आरो दा ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बे गोदान मुगानि दामजुफोरखौबो बाहायनाय जायो अब्लाबो जोंनि बर'जों बर'नि, आखाइजों बानायनाय बे दलफोरखौ बे ओ सेरजाफोरखौ ओ गारनो हायाखै आरो आरो गोबां बेबायदिनो ओ सुबुंफ्रा बेबायदिनो सोरबा सोरबा ओ गुबुनफोर रोङैफोरखौ। बेबायदिनो सिफुं दामनो फोरोंनाय जायो ओ अबेबा मोनसे प्रग्राम ओ फोरबोफोराव रोङैफोरखौ बिदिनो फोरोंनाय जायो आरो दा ओ आंबो ओ दाम दामजुनि सोमोन्दै एसेबां फोरमायनो रोङा नोंथां। अब्लाबो आंनि आं जि एसे रोंदों बेखौनो जोंनि ओनसोलथिंजाय।
औ औ नोंथां।
बाहायो माबायदि बबे फोरबोफ्राव बाहायो बेफोरखौ आं जि एसे रोङो बेखौनो नोंथांनो मिथिनाय बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायदों आरो
औ नोंथां होमबा नोंथां जोंनि बे दिनैनि बे दामजुफोरनि बागै जोंहा बर'फोरनि माखासे दामजुफोरनि बागै सावरायनाया ओ एसेनोसै नामा होनो नोंथां।
औ औ औ अब्ला बेयावनो थुंगेनिसै नामा नोंथां औ मोज मोजाङै सावैनो हाबावाय बायदि गोजोननाय थाबाय दे
औ औ नोंथां